हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथां
आ नोंथांखौ आं मोनसे जाहोननि थाखायसो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ देलाय नोंथां बुंलाय
औ माने नै जोंनि माने जोंनि जा जिउ बे जिउ मोनसेयाव माने दावबायनाया मा माने मानि थाखाय जोंनियाव माने जोबोद गोनां बे बिथिंङाव लानानै माने आं नोंथांजों सावरायनो होननानैसो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ नोंथां
औ दा आं नोंथांनावनो गिबि सोंथि सोंग्रोनो सानबाय
औ दे सोंलाय नोंथां
जों दावबायनायनि गेजेरजों जों जिउनि जिउखौ माने माबायदि गोजोन आरो माबायदि माने जोंनि जिउआव माने खुसिखौ लाबोनो हायो बे बिथिङाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
जोंहा बिदि दावबायनाय बिथिङाव होनोब्लाथ' गोबां बिदिनो जोंहा दा दावबायनायजों लोगोसे गोजोननाय बेजों लोगोसे जोंहा गोबां बिदिनो जोंहा सोलोंथाइखौबो मोननो हायो जेरै जोंहा गोबां बिदिनो जेरै आथिखालावहाय जोंहा गोबां बिदिनो ओ फराय फरायसालिनिफ्राय गोबां बिदिनो जोंहा फरायसुला फरायसुलिफोरखौ गोबां बिदिनो जोंहा लांनाय जायो बिदिनो गोबां बिदिनो दावबायनायावहाय लामा बा बिदिनो जायगाफोर दिन्थिनो जेरै जोंहा गोबां बिदिनो बेरायनो बेरायनो लाङ थाङो जेरै जोंहा औ शिलं लाङो आरो बिदिनो जोंहा जोंनि आथि खाथि खालाफोराव जों नायोब्ला जोंनि आसाम आसामाव थानाय जोंहा इदिनो ओ
काजिरङा हाग्रामा बेफोराव जोंहा बेरायनो लाङो जे बेफोराव बेरायनानै जोंहा गोबां बिदिनो जुनातफोर नुनो मोनो जेरै काजिरङा काजिरङा हाग्रामायाव जों नुनो मोनो जोंहा काजिरङा हाग्रामाया थसेल'‌ गं थानाय गान्दानि थाखाय जोबोर मु मुंदांखा आरो बुहुमनि मादावनो आरो जोंहा बि फोरजों जोंहा बिदिनो फरायसुला फरायसुलिफोरा बिदि दावबायनायजों लोगोसे गोबां बिदिनो जोंहा सान बा बिदिनो गोबां सोलोंनायखौ मोननो हायो सोलोंनो मोननो मोननो हायो जेरै जोंहा सोलोंनो सोलोंनो मोननो हायो होनब्ला गोबां बिदिनो जोंहा जुनारफोर नुबो बुनानै जुनारफोरनिफ्राय जुनात बेफोरखौ नुनानै गोबां बिदिनो जोंहा सोलोंथाइ मोननो हायो जेरै जोंहा सोलों थाइ मोननो हायो होनोब्ला औ गोबां बिदिनो जोंहा जे जों मिन्थियै बुस्थुफोरखौ मोनथिनो हायो आरो जोंहा बिदिनो दावबाय दावब्ला जे इयुनाव जों गाव हारसिंनोब्लाबो जों दाव बैनो हायोबा बेफोरनिफ्राय जों रोंगौथिफोरखौ जों मोननायखौ नुनो मोननो मोन नुनो मोनो आरो गोबां बिदि दावबायनायजों लोगोसे जों सोलोंथाइ लानायफोरखौ नुनो मोनो जे जेरै जोंहा जुनादफोरखौ होनोब्ला जे जुनारफोरा माबोरै थायो हाग्रा हाग्राफ्रावहाय बा बेफोरनि रायजो जानायखौहाय औ जोंहा नुबोनो मोनो आरो जे जोंहा गोबां बिदिनो फोरोंगिरिफ्रा फोरोङो जे मोनफा मोनफा जुनारफोरखौ फोरोंनायाव उम उम सोरजिनायाव सोरजिगिरिनि सोरजिनायावहाय मोनसे नङाखि मोनसे थांखि दं होननानै जे मोस्रोम मासे सो सोरजिनाय बा एम्फौ एम्फौ मोनसे सोरजिनायावबो गोबां बेहा जोंहा बेवहाय औ जाथाय थायो बा खोथा थायो जे जोंहा मोनसे बुस्थु गोमालांब्ला बा जुनाद फोरनिफ्राय जोंहा गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो। बेफोरनिफ्राय जोंहा गोबां नो सोलोंनायखौ मोननो हायो दावगानायजों आरो दावगायनाय थाब्लासो जोंहा गोबां बिदिनो रोंगौ थिखौ मोननो हायो जोंहा दावबायनाय थायोब्ला गोबां बिदिनो सोलोंनो सोलोंनो हायो जे जोंहा बिदिनो आरो गोबां बिदिनो डायरिफोरावहाय जोंहा बिदिनो गोबां बिदिनो गावबागाव फिसा फिसा दायरि लांनायाव जोंहा बिदिनो गोबां थुननानै दोननो हायो जे जे जों बे दावगा दावगायनाय फोरावहाय गोबां बिदिनो जायगा नुबोनायफोराव बेफोराव जों मा नुबोदों बा बे जायगाफ्रा मा मा जाहोननि थाखाय मुंदांखा बा जों बेफोरनिफ्राय जों मा मुलाम्फा बा जों मा सोलोंनायखौ मोननो हादों बेफोरनि सायाव जोङो औ बेफोरनिफ्राय जों गोबां बिदिनो सोलोंथाइखौ नुनो मोननो हायो। गोबां बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जुनादफोरखौ नुनो मोनो जों बेफोराव थांब्ला आरो इदिनो गोबां बिदिनो जायगाफोरखौ। जों आरो जोंहा बिदिनो ओरै शिलंफोराव थाङोब्ला जोंहा गोबां बिदिनो वाटर वाटारफल ओमबा गोबां बिदिनो जायगा जेरै जोंहा पुलिस बाजार आरो सेभेन सिस्टार वाटारफल आरो जोंहा बिदिनो औ गोबां बिदिनो जायगाफोर जों नुबोयो जे जों जायगाफोर नुबोनायजों जों मोनसे न'खि मोनसे बुस्थु जों बेफोरनिफ्राय जों रोंगौथिखौ मोननो हायो आरोखि बेखायनो जों बेफोरखौ दावगायनाया जोंनि जिउआवहाय जोबोरैनो गोनांथि जानो जानानै फैयो जोंहा आरो बेफोरबायदि दावबायनाय गैयाब्ला जोंहा बेफोर रोंगौथिखौबो जोंहा मोननो थाङा आरो मोना जों बिदि दावबायनाय थाल्बासो जोंहा जे जिउनि मेगनजों जों नुथारनाय बा बेफोरो दंथारो जोंहा होननानै जों फोथायनानै लायोबा जों फोथायो आरोखि आरो बेफोरनिफ्राय जों गोबां बिदिनो रोंगौथि ओंथिफोरखौ मोननो हायो जों मोनथियि बुस्थुफोरखौ जों बेफोरनिफ्राय गोबां बिदिनो बुस्थुफोरखौ मोननायखौ जों नु नुनो मोनो आरोखि नोंथाङा आरो बे दावबायनायनि सायाव मा बुंनो सानो
नोंथां आं आंबो आंनि एसे जि माने मिथिनाय बेखौ आंबो नोंथांनियाव नोंथांनो माने फोरमायनो सानबाय नोंथांनिफ्रायथ' गोबां बाथ्राखौ आं मिथिनानै मोनखाबाय थेवब्लाबो आङो माने आंनि जि मोनदांथि बेखौ आं नोंथांनोबो फोरमायनो सानबाय
औ
दा दा जोंहा दावबायनाय दावबायनाय बुङोब्ला जोंहा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम माने थांनाय आरो न'
उम
दा जेनेबा दावबायनानै जों माबायदि जोंनि जिउखौ खुसि आरो जों माबायदि सोलोंथाइ लानो हायो होननानै बुङोब्ला
औ
माने मोनसे हाग्रामायाव थांनानै माने जोङो माखासे जिब जुनारफोरनि आखु माखासे नुफेरि जिब जुनारफोरनि आखु बेफोरखौ जोङो मिथिनो हायो आरो बे आखुखौ मिथिना जों माने ओ माखासे ओ आखुखौ माने जोङो जुनारनिफ्रायनो सोलोंनो हायो थारमाने
औ
बेफोरबायदिनो जोंहा माखासे थारमाने आ आ जेरैबायदि जोंहा हाजो दैमा दैसा बे फोराव थांनानै माने जों माखासे गियानखौ मोननो हायो जेरैबायदि जोंहा दैमा मोनसे दैमा मोनसे बुङोब्ला दैमा मोनसेया माबायदि गावनि थांखिसिम सहैनो थाखाय बायदिसिना जेंना जेथोखौ माने नेव सि गारनानै माने गावनि थांखिसिम माने नुजाथिहैयो माने थाङो बे बेफोरबायदिनो माने जोंनि जिउआवबो बेफोरबायदिनो जेसेबांखि जेंना जेथोआनो फैयथों मानो माने जोङो ओ नेवसिनानै माने जोंनि थांखिसिम सहैनो हानांगोन अब्लासो जोंनि जिउआ मोनसे मेहेरगोनां जिउ जागोन होननानै जोंङो मिथिनो हायो आरो थिग बेबादिनो जोंङा हाजो हाजोनिफाय मा मिथिनो हायो हाजोआ जेरैबादि जेसेबांखि बायदिसिना बारहुंखा बायदिसिना अखा जेंना जे जों जेरैबादि बियो दोम गसंनानै थायो थिग बेबायदिनो जों दा माने जेंना जेसेबांखि जेंना जेथो फाया मानो जों खौ माने दोम थानानै माने गासि यैखौबो थामाने ओ जों जेंनानिफाय माने ओ गावखौ बारग' होनो थाखाय जोंङो माने आ मा होनगोन बेखौ माने दोम थानानै माने जोंङो ओ जेंनानिफाय मानै बारग'नो हायो बेखौ। साननो हायो आरो थिग बेबा ओ थिग बेबादिनो जोंङा माखास बे ओनसोलाव माने जोंङो बायदिसिना नुफेरि माने जायगाफोर नुहैयो बै जायगायाव थांनानै। बै जायगानि ओ माने समासनि थासारि बै ओनसोलनि सुबुंफोरनि जि मावनाय दांनाय जानाय लोंनायनि थासारि। बेफोरनि बिथिंङाव दा माने गोबां बिथिंखौ माने सोलोंनानै फैनो हायो आरो थिग बेबायदि नोज जेरैबायदि जोंहा मोनसे समासनि मोनसे माबा मोनसे माने ओ खामानि जेरैबायदि जोङो नेपाल हादोर हमना ला नेपाल हादोराव थांङोब्ला जों नुयो माने। गोबां जोंनि बर' मानसि दंहैखायो नालाय।
औ
मानसिफोरनियाव थाङोब्ला नुयो माने अमाखौ माने। बिथांमोना फिसिनोब्ला माने बै थालिर बिफां थालिर बिफांखौ माने दानफायनानै बेखौनो फिसा फिसा खालामनानै माने आदार महरै होयो आरो।
औ।
थ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि होआ नङा ओनब्ला।
औ नोंगौ।
थ गुन्दैसो होयो नङा ओनब्ला।
औ।
दा बेफोरबायदिनो जों बै ओनसोलाव माबायदि बेफोर आदारखौ होनानै माने उम मा फिसिबोदों जिब जुनारखौ दा बेफोरखौ लाबोनानै थारमाने जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि जों फिसिनो हायो नामा? बेफोबादि जों सोलोंथाइफोरखौ ओ मोनबोयो आरो नङा होनब्ला।
औ नोंगौ।
थिग बेबायदिनो माने दाबसे जायगानिफाय गुबुन दाबसेनि जायगानि माने जोंनि थानाय जानाय जेरैबायदि जानाय। दा बेफोर जानाय लोंनायफोराबो जोंनिया आलादा आलादा जायो बे आलादा आलादा जानाय खौ माने जोङो जोंबो बिसोरनि बायदि संनानै जाफैनो हागोन नामा? जों बेफोरबायदि संना जायोब्ला जोङो बांसिनै गोथावै जानो हागोन नामा? बेफोर बाथ्राखौ जोङो गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो आरो बेनि अनगायैबो दंबावो गोबां। माने उननि समफोराव सम मोनोब्ला नोंथांजों सावरायफिनसिगोन नामा नोंथां?
औ जोंहा समावो जाबाय नालाय नोंथां नोंथांजों बेबायदि खोथाफोरखौ सावरायनानै बा नोंथांनिफ्राय आं मोनथियै माखासे खोथाफोरखौ मोनथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों औ दे औ गोजोन्थों।
औ औ